औ नोंथां।
नोंथाङा प्रि दङ नामा नोंथां?
अ नोंथां फ्रि दङ?
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
अ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
अ नोंथां दा आङो जोंनि दोरोङारि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि अनला अनला ओंख्रि बा दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव आङो नोंथांजों सावरायनो थाखाय आखायाव लादों आरो। हागोन ना नोंथां? दा अनला ओंख्रिखौनो सेव लाग्रोनोसै जों अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नालाय दा जोङो दा अनला ओंख्रिखौ बानायनो थाखाय अनला ओंख्रिखौ जोंहा अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय सिगाङावनो जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो। माइरंखौ दा जोङो माइरंनि गोनांथि जायो होननानै बुङोब्ला जों दा माइरंखौ सोमनानै माइरंखौ दुइ मिनिट दुइ मिनिटथ' नङा पास मिनिटफोरनि थाखाय सोमनानै दोनो बा बिदिनो दैयाव सोमनानै दोनो आरो बेनि उनाव दा माइरंखौ बिदि सोमखांनायनि उनाव बोखाङो बोखांनानै जोंहा बे माइरंखौ मा होनो देनानै गुन्दै खालामो बेखौ माइरंखौ देयो होननानै बुंब्ला जोंहा दा मा होनो उवालाव उवालाव देयो आरो दा खायसेफ्रा आजिखालिनि जुगावथ' ग्रेन्डार मिक्सार ग्रेनन्दारफोरबो बाहायसै आरो बिदि माइरं अन गुन्दै खालामनो थाखाय माइरं अन गुन्दै खालामनो थाखाय बिदि मिक्सार ग्रेन्दार बायदिफोरबो खालामसै इउस बाहायसै माने बिदि बाहायनानै अनला ओंख्रिखौ बानायो अनला ओंख्रि बानायनोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिखौ गोबां बिदिनो बायदिसिना बेलेग बायदिसि ना बेलेग बायदिफोरजोंबो होलानानै बा होनानै लगायनानै जायो अनला ओंख्रिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओरै औवा मेवाइ औवा मेवाइ दाउ बायदिफोरखौनो बांसिन जानाय नुनो मोनो औवा मेवाइ दाउ बिदिनो आरो सम लानानै सम बिदिनो आलुफोरजोंबो जायो आरो ओजों खुमब्राफोरजोंबो जायो ओरै मा होनो बेखौ सेवालि बिबार सेवालि बिबारजों जायो आरो बारसिगि बि बारजों जायो आरो ओरै गोखै होननानै बुंब्ला दा थाइगिरजों जायो थाइगिर जायो आरो मा होनो टमेट' फिसा बिदि नाथुर बायदि होना नै जायो जानायखौ नुनो मोनो आरोना अनला ओंख्रिखौ। दा जोंहा अनला ओंख्रिजों मा होनो औवा मेवाइ दाउ संनोब्ला सिगाङावनो जों औवा मेवाइखौबो बा औवा मेवाइखौ औवा मेवाइखौ अनलाजों जानो थाखाय औवा मेवाइखौ सिगाङावनो रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ दा जोंहा औवा मेवाइखौ दा न'आवनो जुदि औवा थाखायो अ ब्ला न'निफ्रायनो दाननानै लाबोनानै औवाखौ रेडि खालामो बा जायनि न'खराव औवा गैया अब्ला औवा मेवाइखौ जोंहा बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जानो थाखाय लाबोयो बायनानै लाबोयो। बिदि बायनानै लाबोब्ला दा औवा मेवाइखौ संनो बा सिगाङावनो अनलाजों संनो थाखाय औवा मेवाइखौ हानानै लानानै दा औवा मेवाइखौ थाव सेरनानै सिगाङावनो मो जाङै एवना लाग्रोयो मोजाङै एवना लाग्रोयो आरो ओरै फारसेथिं दाउफोर होनोब्लाबो दाउखौ थावजों एवनानै लाग्रोयो आरो थावजों एवना लाग्रोनानै फारसेथिं साइद खालामना दोनो बेनि उनाव जोंहा दैखौ मोजाङै गोदौहोयो दैखौ मोजाङै गोदौहोयोब्ला जेब्ला दैया मोजाङै गोदौयो अब्ला जोंहा खारदै खारदैखौ होनानै होनायखौ नुनो मोनो अनला ओंख्रियाव बिदिनो खारदै होनानै मोजाङै गोदौहोयोब्ला आरो जों जि औवा मेवाइ होनो लागा दं जोंहा बे औवा मेवाइ आरो दाउफोरखौ होदेरनानै होनायखौ नुनो मोनो बिदि होखांनायनि उनाव जोंहा अन गुन्दैखौ उरो अन गुन्दैखौ सोरबाबा गोरानैबो उरनानै होयो आरो सोरबाबा दैजों लगायनानैबो होनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दा अनलाजों औवा मेवाइखौ बिदिनो खारै होनानै बिदिनो संनायखौ नुनो मोनो औवा मेवाइजों अनला ओंख्रिखौ आरो दा जोंहा अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर' हारिनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नालाय जोंहा दा अनला ओंख्रिखौ गोबां गोबां जायगायावनो बा गोबां हाबाफोरावनो गोबां हाबाफारियावनो बाहायनाय नुनो मोनो जेरै ओरै दा जोंहा बर'नि मोनसे मेन हाथासुनि हाबा होननानै बुङो। बे हाथासुनि हाबायावबो जोंहा अनला ओंख्रिखौ बाहायो आरो अनला ओंख्रिखौ बिदि हाबायाव जेब्ला हिनजाव गोदानजों हाथासुनि होयो ना मोनायाव हाबानि मोनाखालि हाथासुनि होयो बेहाय अनला ओंख्रियाव हालदै होआ बिदियै ओंख्रि हिनजाव गोदानखौ ओंख्रि संनो होयो आरो हिनजाव गोदानखौनो देनो होनानै उवालाव हिनजाव गोदानखौनो देनो होनानै हिनजाव गोदानखौनो संहोनानै बे अनला ओंख्रि खौ संनानै दिहुुननाय जायो बिदि हाथासुनि हाबाफोरावबो बाहायो आरो ओजों रायजो राजानो जाहोनाय हाबाफोरावबो अनला ओंख्रिखौ बाहायसै जोंनि बियो बर' हारिनिनो दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नालाय आरो ओजों जोङो बबावबा टाउन होन बा अबावबा बाजार होन बायदिसिनाफोराव थाङोबा हटेल बायदिफोराव थाङोब्ला ओंखाम जानो नागिरोब्ला बिदिनो दा जोंहा बिदि अनला ओंख्रि बायदिफोरखौ मो ननो थांसै आं जोंनि ओंख्रिफोरखौ गुबुन हारिफोराबो जानानै मोजां मोनो बिदि हिसाबै दा जोंहा हटेल बायदिफोरावबो बिदि अनला ओंख्रि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै अनला ओंख्रि बायदिफोरखौ जोंनि बर'नि हटेलफोराव नुनो मोनसै आरो बिदिनो गोबां जायगायावनो जोंनि अन ला ओंख्रिखौ बा गोबां गुबुन हारिफ्राबो जोंनि अनला ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा। नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ माबायदि नोंथांमोननि ओनसोलखो माबायदि संनायखौ नुनो मोनो बा अनला ओंख्रिफोरखौ जानानै बा मोजां मोनो ना मोना?
अ नोंथां अनला ओंखि बेखौथ'। अनला ओंख्रिखौथ' जोंनिखि जोबोर मोजां मोनो नोंसोरनिखि संनाय बायदिनो नोंसोरनि ओनसोलावबो संनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो संनाय जायो नोंथां। जोंना अनला ओंख्रिखौ। होनोब्ला मा होनो। गिबियावनो अनलाखौथ' संनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथि जायोबा न'नि माइरंखौ माइरंजोंसो जों बांसिनै जानाय जायो। नुनो मोनो जोंना अनला ओंख्रि संनो थाखाय। थाखाय गिबियावनो जों मा खालामग्रोनांगोन माइरंखौ। फुनानै सोमना दोनग्रोनांगोन। जोमना दोनखांनायनि उनाव माइरंखौ सुखांनायनि उनाव। बेवहाय जोङो दिंखि बा थफसि बा बिदिनो उवाल। बेफोराव देनानै लानानै। गुन्दै खालामनो होन। नि बेनिफ्राय। फ्राय। देनानै लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो बा अनला ओंख्रिजों मा जागोन बा बेदर जागोन ना मागोन बै बेदर बा औवा मेवाइ बा सेव सेवालि बिबार बेफोरखौ एवफ्राननानै मुला बेफोरखौ एव फ्राननानै लाग्रोनाय जायो बेखौ ल एवखांना दोनखांनायनि उनावहाय हायखांना दोनखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो अनला ओंख्रि संनो थाखाय दैखौ हरो जों सारायाव
औ।
दैखौ सं हरनानै जोङो मा खालामो बेदर संब्लाथ' बिदिनो डायरेक्टयै जेनेबा होखानानैहाय जोङो संनो हाया नालाय मा खालामो। ओ जोङो ओ। उनाव हायखांना दोननानैहाय जोङो बै दैया गोदौब्लाथाय जों माइरं गुन्दैखौ हरो। माइरं गुन्दैखौ। थ' जोङो खायसे खायसे सुबुंफोरा बेलेग रोखोमै सङो माइरं गुन्दैखौ दैयाव गलायग्रोना लानानै जोङो बै दै गोदौनायावहाय। हरो निफ्राय जों संनाय बादिब्ला जोंनि न'खराव सोलिबाय थानाय संनाय बादिब्ला नोंथां मा खालामो माइरं गुन्दैखौ ओरैनो गोरानैहाय होयो। फ्रि फ्रि खालामनानै होनानै। सागंजों सानानै होयो। बा गारबाजों। एरनानै होयो बिदि खालामनायनि उनाव बै अनलाया गोदौखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो नोंथां बेखौहाय बेदरखौहाय हरोबा अनला जेनेबा औवा मेवाय बा बेफोरखौ हरो। औवा मेवाय खौ बयबो ओमफ्राय मोनो होनोब्ला बेथ' जोंनि माने साबसिन हामसिन मैगं। औवा औवा बाजार जेहेथु बै औवागाजाखौ हाय जोङो न'निफ्रायबो न'फोराव औवा। थाब्लाथाय न'निफ्रायबो मोनो बे औवाखौ बुरखा औवा ना औवा होनोथ' जिहेतु बे बुरखा औवानिफ्रायसो जोङो मोनो। बे बुर औवानिफ्राय मोनो जोङो दाननानै लाबोयो न'आव थाब्लाथाय ओ गैयैफोराथाय जानो लुुबैब्लाथाय मा खालामो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबाय जायो। नङा ओमब्ला नोंथां? बिदिनोहाय थो बिदिनो सायनानै बिनि बिगुरखौ गारनानैहाय जों संनानै जानाय जायो। अला ओंख्रै बुङोब्ला थ' नोंथां जोंना ओ हाबा जेथु बर'नि जोंनि दोरोङारि हाबा बे हाबायावबो जोङो अला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो। जेथु ओ हिन्जाव गोदान बै हिनजाव गोदानाहाय अनला ओंख्रिखौ संनाय-संनो होनाय जायो हिनजाव गोदानखौहाय। इन-इसिङावहाय। जोंनि ओ इसिङावहाय। मानो होनोब्ला ओ जोंनि हिन्जाव गोदाना बेखौ संनो होनायनि जाहोनानो जादों माइनाव लोखि जेने ओह आबौ गोदोनि आबै आबौमोनानो बुंबोनाय बिफोरबायदि ओह नेम खान्थिफोरखौ सोलिनानैहाय जों अनला ओंख्रिखौ संनो होनाय अनला ओंख्रिखौ हाबा फोरावल' बाहायजाया। बिदिनो ओह मेल मिथिंफोरावबो बाहायजायो। बिदिनो गोबां गलाफोराव जाग्रा आदारनि गलाफोरावबो जोङो ओह मा होनो अनला ओंख्रिखौ मोननाय जायो। अनला खारैखौ। अनलाखौ खायसे सुबुंफोरा साम'जोंबो ओ बानायनानै जानाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ जोङो ओह जोबोर मोजां मोनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो जोंनि मेल मिथिङावबो अनला ओंख्रि खौ होनाय जायो। अनला होनबाथ' जोंना नोंथां अनलाखौ ओ जोंना थावबो जानो हायो। थाइस्रि बिबार दिनो ओह मा होनो थाइसुरि बिबार बिदिनो ओह औवा मेवाइ बै जिहेथु दानि बुंलांबाय आङो औवा आसारखौ खौ बानायना दोननानै हाय बे आसारखौहाय जोङो ओ बेयाव अनलायाव गारसनना होनानै जोङो ओह मैखि जानो हायो। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आय दाखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय।
ओ औ नंगौ नोंथां दे दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै। गोजोननाय थाबाय नोंथां। सम होननायनि थाखाय दे नोंथां।